खोनाबायना हेल' औ नोंथांनियाव कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम सिम बाउहग्राय जाबाय नों
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिखौ बरायहरबाय ।
औ औ नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजाव हाय न'खर गंसे जानोबोला माबायदिहाय जांनांगोन नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना जे जों न'खर गंसे दानाय जानोबोला मा मा खालामनांगोन बा मा मा मावनांगोन?
औ हागोन नोंथाङा थारैनो मोजां खोथाखौनो सोंदो जोङो गंसे न'खर जानोब्ला नोङो गाव हारसिङै न'खर जानो हाया नङा होमबा नोंथां जों न'खर गंसे जानोबा जोङो जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय भाय बाहागि गासैखौबो लानानै सो जोङो मोनसे न'खर जायो नङा होमबा गाव गावनि बिसि बिसाय गथ' गथ' गथाइफोरखौ लानानैसो जोङो मोनसे न'खर जों मोनसे न'खर जानाया जेनेब्ला जों मोनसे मोनसे न'खौ जों बायनो हागोन नङा होमबा मोनसे जेन' प्रपार्टिखौ बायनो हागोन नाथाय जोङो फेमिलिखौ मालाबाबो बायनो हाया नङा होमबा नोंथां बे सैथो खोथा जोङो न'खर गंसे जानांगौ होमब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिब' बे फंबाय बिनानाव गासैबो जोङो खौसे जानांगोन मोनसे न'खराव नङा होमब्ला गासैब -बो जोङो खौसेयै खामानि मावलांनांगोन जोङो न'खर फोजौनायाव गासैबो बिहोमा होनांगोन आरो जेरै आंनि बिमा बिफाखौ आं आइ आफा होननानै मानिनो हानांगोन आंनि बिदाखौ आं आंनि बिदा बिबाजै होनना मानिनो हानांगोन नङा होमबा गावगायनि फंबाय बिनानावखौ नोङो आंनि फंबाय बिनानाव असे होननानै नोङो मानिनो हानांगोन आरो बे
औ औ
नोङो बेयो जों मुलुगावदि जेनेबा जों न'खर गंसेयाल' थांना थायो बिदि नङा मुलुगाव नोङो गोबां मानसियानो जेनेबा रायजो जागोन नङा होमबा बैफोर मानसिजोंबो जोङो सोमोनदो मोजां थानांगोन कमुनिकेसन थानांगोन माने मानसि हिसाबै जों जोनोम जाबाय जों साफ्रोमबो जोङो न'खर बेंनायजों लोगोसे जोङो मानसि हारिया गासैजोंबो जोङो सोमोन्दो थानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ न'खर न'खर गंसे जेनेबा गाव गावनि न'खरनि थाखायल' नाथाय नों मोजां हाबा मावनाया रायजोनिबो न -खरनिबो गासैनिबो जायो नङा होमबा जों मानसि हिसाबै जोङो ओ न'खरजों लोगोसे जोङो मानसि हिसाबै थांना थानांगौ जेथिया जोङो गोबां मानसिजोंबो जोङो ओ खामानि मावलांनो गोनां जायो आरो जिउआव
औ औ नंगौ नोंथां
-खौ जों गोगोम खालामनांगौब्ला जोङो
ओ बुंखाबाय जेनेबा गाव गावनि हिनजावा गाव गावनि हौवाखौ हौवा होनना फालिनो हानांगोन आरो हिनजावा हौवायाबो गाव गावनि अ अनजालिखौ जेनेबा गाव गाव -नि असे हिनजाव होननानै जों मानिनानै सोलिनो हानांगोन आरो नङा होमबा जों बिदि खालामब्लासो न'खरा गोजोनै जोङो जोङो जौगालांनो हागोन आरो बेखायनो गासैनिबो बिहोमा नांगौ बेखायनो रावखौबो लानानै गाव हारसिंखौ लानानै मालाबाबो संसार जानो हाया बिदिनो ओ जोङो खौसे थानानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो न'खर गंसे जानाया गासिबो हेफा -जाब होलायनांगोन होननानै आं सानो आरो आंनि फारसेनिफ्राय अब्ला नोंथा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथौखौ सोंनो लुबैबाय जेनेबा जों न'खरखौ फोजौनांगौब्ला आरो जों मा मा आयदायै खामानि मावोब्ला जों नख -रखौ आरो बिनि सायाव मोजाङै खालामबावनो हागोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
ओ दो नंगौ नोंथां ओ नोंथां सोंनायनि लेख -खायै आङो फिननायखौ होनोसै नोंथां जे न'खर गं -से जानोब्ला जोङो माबोरैहाय जानांगोन बा गोजौ माबोरै खालामगोन बेनि सायाव आं नोंथांनाव फंनैसो फोरथिना होनोसै नोंथां औ न'खर बुङोब्ला थ' जोंनिया न'खराव सासे सानै सुबुंजोंथ' जों न'खर होनना बुंजाया नोंथां न'खर गंसे जानोब ब्ला जोङो बेबायदिनोहाय गोबां सुबुंनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो बिदा फंबाय बि -ब' बिनानाव आइ बाबा आबै आबौ आयं आयं मामा आनै बायदिसिना जोङो ज' लोगो नांनानैसो न'खर गंसे। से जायोआरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो। माबोरैहाय न'खर गंसेखौ जौगाहोनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो। गासैनिबो जोङो गासैखौबो जोङोहाय बेबायदिनो सनमान। खालामनांगोन बा बेबायदिनो। जोङो ज'यै थानांगोन नांलाय खमलाय जानो मोननाय नङा बेबायदिनो। बेहाय जोङो जेनेबा गुबुन। सुबुंखौहाय जोङो गाज्रि। बा बै न'खरखौहाय जोङो गाज्रि होननो मोननाय नङा बेनि जाहोनाव जोङो न'खर। गंसेखौ सामलायलांनो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो नखर गंसे खौ। खौ मारैहाय सामलायनो होनोब्ला जोङो न'खरनि गाहायफोरा। जोंना गिबियावनो मोजां जाग्रोनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावसो जोङो न'खर गंसेखौ। गोजौ फारसेथिं एबा मोजाङै सामलायलांनो हायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां। बेजों लोगोसेनो जोङो न'खर गंसे सामलायनो थाखाय न'खराव ओ बेबायदि। बिदिनो जानाय लोंनायनिबो मोजां जानांगोन बा आबाद फोथारफोराव जोङो मोजां आबाद। फोर मावनांगोन बेबायदिनोहाय ओ न'खर गंसेखौ सामलायलांनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय गावनि फिसाफोरखौबो जोङो मोजां सोलोंथाइ होनांगोन मोजां। सोलोंथाय होखांनानैहाय जोङो बेसोरबो मोजां सोलोंथाइ लानानै बेबायदिनो गावनि। नखरखौ सामलायनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय। बिथाङा दहाय फोरमायलांदों दि न'खर गंसे जानबोला गोबां सोद्रोमा एबा सुबुंनि गोनांथि। दिहोननानै। जेरै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ आयं आमाइ आ। नै बायदिसिना सुबुं जेरैहाय ज' लोगो नांनानैसो न'खर गंसे जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनोहाय जोङो न'खर गंसेखौ दालांनो। हायो आरोना नोंथां ओ नोंथाङाबो आंनो। फंनैसो बाथ्रा फोरमायथिना होनो हाबावगोन ना न'खरनि बागै।
औ हागोन। नोंथाङा मोजांखौनो सोंदों जोङो न'खर गंसेयाव जेरै। हौवा हिनजाव गथ' गथाय थायो थिग बिदिनो जोङो गाव गावनि गथ'फोरखौबो जोङो। न'खर दानायाव मोजां गियान मोजां बोसोनखौ जोङो उन्दै सम। समावनो जों गथ'फोरखौ गियानखौ होलांनांगोन नङा होमबा गाव गावनि बिफाखौ बिफा होनानै। बे उन्दै गथ'आबो जेरै ओ बोसोन लानो बोसोन लानो हानांगोन। थिग बिदिनो। थिग बिदिनो जोंबो ओ जोंनि बिमा बिफाखौ गाव गायनि। बिमा बिफा होननानै जोङो बोसोनखौ लानांगोन जेब्ला नोंनि न'खराव। औ जेब्ला नोंनि न'खराव सोरबा सिनाय मोननाय बा। सिनाय मोनि न'नि जेबा सोमोन्दो थानाय बा। गुबुन सिनाय मोनै मानसियाबो फैगोन नोंनि न'आव नङा होमबा। मानसिनि न'आव मानसिया थाङो नङा। बेखौ बयबो मिथिगौ अब्ला बै मानसि। खौ नोङो नोंनि न'खराव थाङोब्ला गिबियावनो नोङो बे आलासिखौ सिनायाब्लाबो नोङो। जिरायनो थाखाय सियार बनानै होनांगोन बिथांनो नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे नोङो बिनो दै जासिनांगोन दै खाबसे होनांगोन। लोगोसे ओ बिनि उनाव जोङो बिथांखौनो साहा लोंहोनांगोन। लोंहोखांनायनि उनाव मोजाङै गुरै रावजों सोंनांगोन ओ नों। थाङा मानोबा फैदोंमोन आरो माबाफोर खौरां लानानै जोंनाव फैदोंमोन नामा बेफोर। खम ओ ओंथिखौ जेनेबा। बेफोर रख आखुखौ जोङो सासे आइजो बा मोनसे न'खरा बेफोरखौ जोङो। फालिनांगोन आरो। जों मानसि हिसाबै गिबियाव जोनोम जाबाय। जोङो जेनेबा मानसियादि आखल सोद्रोम आखुनि जानांगो बेखौ जोङो साफ्रोमबो खामानि मावनायाव जोङो बेफोरखौ बाहखयनांगोन आरो नङा हबा नोंथां। जोंदि मानसि जानानै जों जोनोम जाबाय भगबाना जोंखौ मानसि स्रिस्थि होबाय जोंखौ जों बेफोर रोखम सोद्रोम आखुखौ जोङो बाहायब्लासो बे नख'रा गोजोर जागोन आरो। ओरैनो जोङो नख'र गंसे जानांगौबा बेफोरबो जोंनि मोनसे मोन आरो नङा होमबा। आरो गामि समाजाव फुजा मेला जागोन गामि समाजाव मिटिं जागोन बा माबाफोर सावरायनाय जुथुम जागोन बेफोरावबो जों बाहागो लानांगोन। मोनसे समाजाव थानानै जुदि नोङो एख्लायै नोङो गाव हारसिं जुदि थायोब्ला बेबो नोंनि थाखाय समाजनि बेरेखा जायो आरो नङा होमबा। बेबो नोंनि नख'रजों लोगोसे समाज निबो गुबुंले लाबोगोन। बेखायनो मोनसे समाज थानांगोन आरो मोनसे रायजो जानाय मोनसे संसार जानायनाव। नख'राव बे नख'रावबो समाजा थानांगो आरो नङा होमबा। समाज थाबासो जेनेबा जों मोनसे नख'रखौ जोङो सालायलांनो हायो। जेब्ला आं बे पदा फद जाबाय मानसियाथ' जोनोम जायो थैखायो आरो सं सार जानांगोन नङा होमबा। जोनोम संसार आरो थैनाया थाखायो नङा होमबा। सोरनिबा नख'राव मानसिया थैदोंब्ला बै न'खरनि मानसिखौबो नोङो जेनेबा बै न'खरनि मानसिखौबो गारनायावबो नोङो थांफानांगोन नङा होमबा। समाजजों लोगोसे जुदि नोंनि नख'रावबो जुदि थाङाबा बैनि नख'रावबो थाङाबा बे नख'रा बे समाजजों गोरोब नो हायाब्ला बे नख'रा नख'र जाया आरो। बेखायनो बेफोर रोखम बान्दाजों जेनेबा सोमोन्दो थानांगोन। मानसि बिदिनो गासैखौबो नांगौ जेनेबा। दिनै नों हामा जानो हागौ गाबोन नोङा सुद्रायनानै नों मोजांबो जानो हागोन नङा होमबा।जों हामाखौ जोङो सुद्रायनानै जों मोजांबो खालामनो हायो नङा होमबा। मानो मानसिया सोलायसुला गुस्लायसुला मानसिया नङा होमबा। मानसिया माखौबा मोनाब्लानो दसे नो सोलायब्रबनो हायो। माने मानसिया गुस्लाय सुला हारि नालाय। बेखायनो जोङो बेफोर रोखमखौ जोगारनानै जोङो गोजानाव थानांगोन आरो। आरो मानसि हिसाबै जोङो गासै बिथिङावनो जों खामानि मावलांनो हानांगोन। नख'रखौबो फोजौनाय जों लोगोसे समाजजोंबो थानानै जोङो मोजां खामानि मावलांनो हाबासो जोङो सासे माने सोद्रोम गोनां हारि माने सुबुं जानो हागोन आरो जोङो। औ। उम अब्ला नोंथाङा ओ नोंथाङा बेफोरनि सायाव ओ मोजाङै गुवारै सान्थौखौ जेनेबा नोंथाङा बिजिरनो हाबाय जानांगौ नङा होमबा। जों सासे सासे मानसि जानोबा मोनसे न'खरखौ दानोब्ला जोङो गाव हारसिंथिं जोङो मालाबाबो जानोनो हाखाया संसारा। नङा होमबा। जेरै गाव गावनि नख'र खौ फेहेरनायावबो गाव हारसिंनो मालाबाबो फेहेरनो हाया। माने बिसि बिसाय सानैनिबो बिसि बिसाय सानैनिबो मद द नांगोन नङा होमबा। हौवाया बहाबा थांदोंबा बेखौ हिनजावाबो बहा थांनो थाबैनो फैफिन बिदि रखम गुरै रावा नखराव सोलिनांगोन आरो संसार जानायाव नङा होमबा। बिदिनो हौवायाबो एरा एरा हिनजावा बो एरा एराबा बे नख'रा जोंनिया गोजोर जानाय नङा आरो माने गोैजोङै बेयो थोंगोर जा नानै बेयो थानाय नङा आरो। अब्ला नोंथाङा जोंहा समा लावबाय। ओ जोंनि सावरायनांगौखौ बेखोनोआवनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नों थां। नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।